औ नोंथां खोनादों।
खोनादों ना नोंथाङा?
औ खानादों नोंथां खोनादों।
अ मा खालामदों नोंथां दायो?
दायोथ' नोंथां नै जिरायनानै दंथयो।
अ अ आम नोंथाङा जुदि ओरैनो दङब्ला जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायजागोना नोंथां?
औ सावराय जागोन नोंथां।
औ औ बिदिब्ला जोङो दिनैनि सावरायलायनाय आयदायावहाय जेन नोंथां जेनेबा जोंङो हा गेब्रेंनायनि सोमोन्दै सावरायनोसै ना नोंथां?
औ जागोन नोंथां जागोन।
औ औ। अ गिबियावहाय नोंथाङा फोरमायदो बेनि उनावहाय आं उनावहाय जेन'बा नोंथां बुंखांनायनि उनावहाय फोरमायनोसै ना?
उम्म जागोन जागोन नोंथां जागोन। जोंहा हा गेब्रेंनाय होनोबाथ' जेन'बा ओ मा होनो? ओ गोदोनिफ्राय दासिमाव माने गोदोथ' हा ग्रेब्रेंनाया माने गैयानोमोन होनजायो। दानि बे जि गोनोखोआरि जुग जाबाय जे टेकन' मा होनो टेक्न'लजि जायनि जाउनाव माने गोबां रोखोमनि बायदि बायदि माने मा होनो हायामाने बैफोर माने बा ओ दानि जि गोनोखोआरि माबाजों आदब खायदाजों दिहुनजानाय मुवा बेसाद बैफोरखौ माने बाहायनायनि जाउनाव माने जोंहा हागेब्रेंनायफ्रा माने गोबाङै बारायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो। माखासे जोङो हा गेब्रेंनायनि बिथिङाव जों बुंनो थाङोब्ला जोंहा बिदिनो ओ मा होनो मेनलि जों जेनेबा जों सुबुंफोराथ' माने ओ गावनि जिउ राहा खुंनो थाखायथ' जेन'बा मा होनो ओ आबाद खौथ' मावनायखौ नुखायो माने आबाद मावनानै माने गोबां बिदिनो थाइसे थाइनै रां आरजिनानै गावनि माने थांना थानाय एबा न'खर सुंनायखौ जों नुबोगासिनो दं आरो। दा बे बिथिङावनो जों बुंनो थाङोब्ला गोदोनि स समाव जोङो आबाद मावोब्लाबो जोंहा जि दानि जि गोनोखो खोआरि आदबजों दिहुनजानाय रासायनारिक हासार बा इउरिया केमिकेल बायदिसिनाखौ माने गोदोनि समाव जि बाहायामोन आरो ना। ओ जोंहा
बिदिनो जि दानि जे आबादारिफोरनि बिथिङाव बुंनो थाङोब्लाथ' जोङो बेखौ मावनो हागोनदि जोंहा ओ आबाद मोनसे आबाद मोनसे आबादखौ माने बिसोरो जेन'बा मोनसे खर' खसे हायावनो माने गोबां रोखोम माने गोबां माने हा जानायखौ लुुबैयो माने आबादारि फ्रा दा बिनि बिथिङावहायनो माने जोंहा ओ मा होनो दानि जि गोनोखोआरि आदबजोंनो दिहुनजानाय जा रासायनारि इउरिया बायदि मेडिसिन हासार बेफोरखौ माने जों आबादाव बाहायनायखौ नुनो मोनो। दा बैफोर माने बाहायनायनि जाउनावबो जोंहा मा ओ हानि गेब्रेंनाय माने बारा नायदों आरो ना एसे बांनायखौ जों नुनो मोनदों, औ आरो दा आरो बेनि अनगायैबो जों मोन गोबां बिथिङाव जों नुनो मोनो जे जोंहा मा होनो ओ हा सिंनिफ्राय मा होनो ओ पेट्रल
अ
केरासिन, डिजेल बायदि बायदि दिहुननायनि जाउन नाव जा हा गेब्रेंनायखौ नुनो मोनदों आरो बिजों लोगोसेनो जोंहा जि ओ दानि मा होनो दानि समाजाव जे जोंहा माने गोदोनिफ्राय बांसिन जि प्लास्टिक इउस खालामनाय प्लास्टिक बाहायनाय खौ जों नुनो मोन्दों आरो माने जों गोदोनि स मफोराव माने बांसिनै मा होनो हाथाय बाजारबा बाय दि बायदि बिथिङावनो माने जोङो प्लास्टिकनि बा बाहायनाया माने एसे खममोन नाथाय दानि जि गोनोखोआरि आदबजों बायदि रोखोमनि मुवा बेसाद दिहुनो जेसेबांखिनि ओ मुवा बेसाद दिहुनो बांसिनानो माने ओ फिसा फिसौ मालफ्रा माने बां सिनानो जोंहा प्लास्टिकजों दिहुनजानाय होननानै जों बुंनो हायो। मानो होनोबा जों फिसा फिसौ प्लास्टिक बिदिनो जोंहा मनानि बिथिङावबो प्लास्टिक सेन्देलनि बिथिङावबो प्लास्टिक बेफोरबायदिनो माने गोबां बिथ थिङावनो माने प्लास्टिकजों जोंहा बानायजानाय मुवाफोर दंसै बेसादफोर दा बैफोर मुवा बेसादफोरखौ जोङो साननैसोनि थाखाय बा गावनि जेब्लानखि जोंनि संसार जानाय ओ समाव गोनांथि जायो बै समाव जोङो बेखौ इउस खालामनाय जायो जेब्ला गोनांथि गैया जायो बे समाव माने जोंहा माने गा गारलाबायनाय गारलाबायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो जायनि जउनाव बे प्लाष्टिकआ जोंनि हाखौ ओ माने गेब्रेें होनायखौ जों नुनो मोनदों औ दा बेफोरबायदिखौ जोङो गोदोनिफ्राय माने बारा सिन नुनो मोनदों आरो माने गोदोनि समाव जोंहा बांसिन माने प्लास्टिक इउस खालामामोन आरो गोदोनि समाव जे जों गोबां मानि पेट्रल दिजेल दिहुनायखौ नुवामोन मानो होनोबा गोदोनि समाव जोंहा गारि मथर बायदि बायदिफोरा माने गो ओ गैयानोमोनानो आरो फ्रायनो जायनि जउनाव माने फ्रा पेट्रलनि दिहुननाय बा डिजेलनि दिहुननाय थाव गोथां गोथां मुवा हासिंनिफ्रा दि हुननाय बैफोरो माने गैयामोन बा दंमोनब्लाबो गोबां खममोन आरो गोदोनि समाव नाथाय दानि बे जि गोनोखोआरि आदबजों गोबां रोखोमनि मुवा बेसाद दिहुननायनि जाउनाव जोंहा ओ मा होनो थावनि बि बिथिङाबबो माने नांगौनि बिथिङाबो माने बारा जानायलाय जायनि जउनाव माने हा सिं निफ्राय गोबां थाव दिहुननायखौ जों नुनो मोनदों आरो। दा बेफोरनि बिथिङावहायनो माने जों हा गेब्रेंनाय फ्रा माने बारा जादों आरो। औ दा बिदिनो नोंथांनि मोनदांथियावबो फंनैसो फोरमायदो
औ औ नंगौ नोंथां जेनेबा नोंथाङानो फ्राय फोरमायलांजोबखाबाय। नङा होमबा? हा गेब्रेंनाया बोरै जायो? माबोरै जायो? बेनिफ्राय मा मानि जाहोनाव जायो? खोब मोजाङै फोरमाय लांदों नोंथाङा त जेन'बा आंबो औ बे फारसे नोंथाङा जेरैबायदि बुंदों आं बेखौनो ओ जिहेथु नोंथां जेनेबा जों हा गेब्रेंनाय होननाय लोगो लोगोनो जोंनि हानि दिहुनथाइ गोहो गोमानायखौ बुङो। नङा होमब्ला नोंथां?
मोन मोन दा
औ जेब्ला जोंनि हाया हानि थाखानाय गोहोआ गोमालांनानै जोङो हानि हा गुबै हाथिखौ मोननो थाङाब्ला जों बेखौनो हाया गेब्रेंबाय होननानै बुङो आरोना नोंथां। थ' बे हा नि गेबेेंनायखौ माने आथिखालाव फोलोमनो थाखाय गोबां आबादारिफोरा माने गुबुन गुबुन आदबफोर बाहायो जेरैहाय माने गिबियावनो हाखौ टेस्ट खालामग्रो यो आरोना नोंथां हानि पि एइस मानखौ पि एइस नि हेफाजाबायै मने सुयो बियो खारदैरि जागोन ना एसिदारि जागोन खारदैयारि जायो ब्ला नोंथां बेखौ माने खमायनो थाखाय बेयाव माखासे एसेदारि आखुथाय लगायनाय जायो आरोना। आरो थिग बेबायदिनो बाराद्राय एसिदारि जायोब्ला बेवहाय माने खारदैयारि आखुथायाइनि माखासे प्रडाक्टसफोर होनाय जायो आरो।
औ
लोगोसेयैनो जेन'बा हाया बोरै गेब्रेंंदों होननानै बुङोब्ला नोंथाङा फोरमायलांनाय बायदि जे जोङो आथिखालाव गो गोबां रोखोमनि रासायनारि हासारफोर बाहायो जेरैहाय इउरिया डि ए पि पट थास आरो बायदि बायदि रोखोमनि हासारफोर नङा होमबा नों थां बेनिफ्राय आरोबाव जोंना बेवहाय माखासे एम्फौ थैग्रा मुलि बेनिफ्राय माखासे भिटामिन्स बेफोर खौ माने खम दामावनो मोननायखाय आबादारिफोरा माने खम राङावनो जोङो मोजां आबाद दिहुनना नैहाय गोबां रां आरजिनो हागोन होननानै माने आबादारिफोरा बेखौ बाहायो आरोना। ओ थ' बेनि जाहोनावबो माने जोंनि हाफोरा गोबां गाज्रियैहाय माने गेब्रेंनो हमो बेनिफ्राय गाज्रि जानो हमो आरो लोगोसेयैनो जेन'बा ओ आथिखालावथ' सुबुं अनजिमाया बांनो हमबाय नांगौआबो बांनो हमबाय बेनिफ्राय माने आबादारिफोरनि बेलायावबो बे मोनसे खाबु बायदि जानानै फैबाय आरोना जेन'बा ओ मानसिफोरनि दिडिमान्डआ बारा जाबाय बेनिफ्राय दिहुनग्राफोरा खम आबादारिफोरा ख म नंना नङा नोंथां?
नंगौ नोंथां नंगौ
औ बेखायनो माने आदारिफोरा सानो जे आं एसे हायावनो गोबां रां आरजिनो हागोन नोंथाङा दहाय बुंनाय बायदि माने
उम नोगौ नोंथां नोंथांनिया थावरा एसे गोदोदोंमोन
दायो खोनादों ना नोंथां?
औ खोनाफिनबाय दे।
औ औ माने बेफोरखौनो नागिरनानै माने आबादारिफोराबो दाना खम राङावनो मोननायखाय बैफोर मुवाफोरखौ खोब बाहायो आरोना।
उम नोंगौ नोंथां।
औ औ आरो बेजों लोगोसेयैनो जेन'बा ओ नाय बायदि फोरमायनाय बायदि प्लास्टिकनि बाहायनाय ओ
हेलौ नोंथां
औ हेल'
टावारा एसे प्रब्लेम होदों नोंथां। एसे गोदोबाय थादों माने आवासा।
दायो खोनाबायना?
औ खोनाबाय दे।
जेनेबा औ हेल'
गोदोबाय माथो नोंथां टावारा एसे प्रब्लेम होदों नोंथां।
औ दाबो गोदोबबाय नामा दाबो गोदोबाय नामा हेल' जाबायदा ना?
उम
ओ जोंङो ओ जेन'बा नोंथां फोरमायनायखौबो आंबो खेंफोरदोंमोन जे हा गेब्रेंनायखो जों बोरै होबथानो हायो नङा होबामा नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां।
औ थ' गिबियावनो जों जेन'बा रासायनारि हासार बाहायनायखौ एंगारनानै जोङो जिबियारि हासार बाहायनांगोन आरोना नोंथां जेरैहाय जोङो मोसौ बोरमानि खिनिफ्राय बानायनाय जेबाययारि हासार बेनिफ्राय दाखोर दालानिफ्राय बानायनाय जिबियारि हासार आरो थिग बेबायदिनो आथिखालाव माने खानस्रिनि हासार खानस्रिनि खिनि हासारबो बाहायो आरो ना। ना नोंथां जेनेबा जायखौ जोंङो माने फारमिखनफस बुंनाय जायो त' बेफोर हासारफोर। खौ जों बाहायोब्ला माने जोंनि हानि जे दिहुनथाइ गोहो बेयो फिन माने मोजां जाफिनो आरो बेनिफ्राय माने जिहेतु हाया गेब्रेंनाय हाखौबो जोङो जिबियारि हासारजोंसो फाहामनो। हायो आरो नोंथां थ' जिबि बोरै फाहामनो हायो होननानै बुङोब्ला बै हानि जि गोमानाय गोहो बेखौ माने मो मोजां बेक्टेरिया फोराहाय बेखौ ओ फोलोमफिनो गो गोहो गोनां खालामफिनो आरोना नोंथां थिग बेबायदिनो जोङो माने रा गैयि हासारफोरखौ बाहायोब्ला एबा जिबारि हासार बाहायोब्ला बै जायगायाव सोमजिनाय आबादफोराबो माने खोब मोजां जायो बेनिफ्राय जोंनि देहानि था खायबो जोबोद मोजां जायो मानो होनना बुङोब्ला नोंथां जुदि जोंनि देहायानो थिग थायाब्ला जोङो मानि थाखाय आरजिनो मानि थाखाय थांना थानो नङा होमब्ला नों
औ नोंगौ नोंथां नंगौ।
देहायानो जोंनि सम्पति जोंनि दोहोन बेनिखायनो जोंनि देहानि थाखाय जेन'बा मा माया मोजां जों बेफोरखौ सो हाबा मावलांगोन नङा होमबा नोंथां बेखायनो माने जोङो जेसेबां हायो एसेबांनो माने मोजां आदार जानो नांगौ बेनि फ्राय मोजां रोखोमनि आदारफोरखौहाय माने जोङो दिहुननो नाजानांगौ आरो ना दा। थ हा ग्रेंनायाबो बे बेजों थोंजोङै नङाबो खेंसालियै माने जोबोद इम्परटेन्ट जोबोद गोनांथियै नांजाबनानै दङ आरो ना नों
नंगौ नंगौ नंगौ
औ औ जेसेबां सावरायगौ बेसेबां ए खोथाया जोबनाय नङा जोंनि नोंथां जिहेथु समाबो जाना फैबाय ओ सावरायनायखौ लाखिजासिगोन ना नोंथां ना।
औ जागोन दे नोंथां।
औ दे।